खुलुमबाय नोंथां ओ मोना बिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ गिबि गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो
दा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामहरनाय जादों
औ
उम दा ओ औ आ दा जोङो जौ होनोब्लाथ' बर' हारियाव बे जौनि बाहायनाय बेनि सायाव जोङो सावरायनो ओ आङो नोंथांखौ ओ माने फोरमायहरनाय जादों आरो जे जौआ जोंनि बर' समाजाव गोबाङैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे जायगा आवग्रिनाय खौ जोङो नुबोदों
औ
बे बेलायाव जोङो बर' माहारिफोरा बा बर'फोरा जौखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बेखौ खामानि मावनायफोराव बा मा होनो बेखौ माइ आबाद मावनायफोरावनो होन बा हाबा फोरावनो होन बा फुजा फाथाल होनायफोरावनो होन औ बेफोराव जोङो बाहायनायखौ नुबोदों बा औ मा मागो बैसागुफोरावनो होन जों बे जौखौहाय बाहायनायखौ खौ नुबोदों आ दा बेलायाव जोङो जौ बानायनाय होनब्लाथ' जौ बानायनोब्लाथ' जोंनो मोनसे माबाखौथ' नांथारगौ मा होनो बेखौ जिनिसखौ एमाव एमाव गैयाब्लाथ' जौवा थ जाथारखाया ना
औ
खौ जोंनो नांग्रो थारखागौ बियो माने बे गैयाबाथाय जौ खौ जोङो बानायनो हाया होनजायो आरो दा दा एमावखौ माबादि बानायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोनथिगौबा एसे एसे फोरमायजागौमोन
औ एमावखौ जोङो औ एमावखौहाय बाकारबो होनो नामा नोंथां औ जा बेयाव देना होयो बेखौ लारु बायदिखौ बे बेखौनो
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
बेयावहाय आङोथ' गोबां आइन गियान गैया आंनियाव थेवबो एसे आंनि थौले मेलेमजों जों जा हमदां हादों बेखौनो नोंथांनि सिगाव आङो फोरमायना होनोसै औ बेखौ जोङो फार्स्टावहाय बियो मा बिलाइ
एमाव‌ बिलाइ
अ एमाव बिलाइ खौ खाग्रोना लानांगौ आरो ओ बेनि उनाव औ जोंनो माइरंबो नांगौ जायो बेखौ देबाथाय माइरंआ जा आसोल बुस थ' आरो बेयाव अ माइरंखौ ओमफाय बे बिलाइखौ आरो ओम माखासे मायबा बिलाइबो होनाय नुनो मोनो बाट आङो मोजाङै मोनथिया आरो ओम उम बिदिनो देनानै बेख थ औ ओ दै ए एओ बिलाइ खौबो देनानै ओमफ्राय ओ माइरं देनानै मायरंखौथ सु सोमनासो दोनग्रोनाय जायो ओ बेनि उनाव गुरै जायो नालाय माइरंखौ सु सोमना दोनबाथाय बेखौ जोङो थिंखियाव देना लाग्रोनांगोन आरो बिनि उनाव बिलाइ खौबो मिहि देबाय माइरं खौबो मिहि दे फ्राय ओमफ्राय सालिबाय औ सालि खांनानै अ मोननै बो मिक्स खालामनानै औ जोङो देना लाबोनानै न'आवहाय अ दै एसे एसे सारना सारै स सारै बेखौ नानानै औ लारु लारु रखम बानायनाय जायो आरो
जायो औ अ अ
लारु खालामखांनानै बेखौ जोंङो ओ खानथाम खानब्रैसो ओ जि जों खोबनानै दोननाय ओ मबा गोजौफोराव थिखोनानै होननायहाय बिदि खौ ओ नुनो मोन नो आरो बिदिनो बियो खानथामसोनि उन ओ राननो हमो लासै लासै राननायनि उनावहाय जोङो सानदुंआवबो दिहुननो होनो गोनां जायो बेखौ अ बेनि उनाव बेनि गाबा मालाबा ओ बिलाइआहाय बुरजाद्राय जाबा बेनि गाबा मालाबा गोथां जायो आ रो मालाबाहाय बिलाइआ एसे खम जाबाथाय बियो गुफुरैनो थायो औ मालाबा बियो औ संनायाव जुदि बा ओ देनायाव गोखैबो जानो हानाय ओ बेखौ जोङो आन्दाज लानानै देनांगौ जायो आरो बेखौ गोखै जानानै दाङा बा गोखै जानानै बेखौ गोखैदो फोनांफाया आरो जुदि बियो गोखै हाबोबा औ जों जा ओ ओ जखाय सेरेब खावगोन बियो गोखैबो ओंखारनो हानाय बेनि थाखाय जोङो बेखौ औ बिराद आन्दाज लानानै गोखा ओ गोखैनि ओ गोजानाव लाखिनो नाजा औ बिदिनो जोङो औ आं जोंनि ओनसोलावहाय एमावखौ बि दिनो बानायनाय नुफेरदों आरो औ नोंथाङाबो बेनि सायाव एसे औ
औ आरो जों आरो जों खोनानो मोनो जे बै एमाव देनायाव ओ बै एमाव खर' जायखौ बुङो एमाव खर'खौ होथारनांगौ होननानै नंगौना औ एमाव देनायाव बेखौ होआबा थाय बियो जाया होननानै जों मि खोनायो आरो
औ औ औ आग्ला औ पुरान जा एमाव बाहाय बेखौ होखानांगौ आरो औ औ औ
समाव मोनसे सोंथि फैयो जे ओ एमावखौ एमाव देनायाव जुदि बै एमाव ओ खर'खौ बा फुराना जिथुनिखि बे देखानाय गोदोनि एमावखाखौ जुदि होखानोबा गिबि जाय एमाव बानाजेनग्रोयोमोन अ अब्ला बे सुबुङा माबादि बानायदोंमोन बे मोनसे सोंथि गोसोआव जाखाङो आरोना
औ
औ दाथ' नोंथांनि ओमफ्राय मोनथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे एमावखौ माबादि बानायो दा एमावनो गाहाय बिफाव खौ लायो जौ बानायनायाव बा जौ संनायाव जोंनिया आ दा औ माखासे जोंनि ओनसोलफोराव बे जौफोरखौनो बानायनानै सोरबा सोरबा बिदिनो न'खरफोरखौ सुंथानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायैबो औ माबाफोर फुजा फाथाल जायोब्ला बा न'खरफोराव हाबा जायोब्ला बा सारादुफुर जायोब्ला बा मागो बैसागु जायो ग्ला जों बै जौफोरखौ बानायनाय खौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो दा आ नोंथाङा बै जे माइब्रानि जे उफ्रि होननानै जे बुङो नङा माइब्रा नि अफ्रि बा माइब्रानि जुमाय बेखौ माबादि बानायो नोंथाङा एसे मिथिबा फोरमायजागौमोन
औ नोंथां औ माइब्रानिखौथ' माइरंखौ सुना ओ सुनानै बेखौ अ सो सोलामो ना होनोथाय बिदि बिदिनो खालामनानै बेखौ खान्थायाव हासुं बा बथल होनानै माहा माहा बिदिनो दोनबाय थानाय नुनो मोनो आरो आङो ओमफ्राय गोबाव जाबाहाय बियो जार जायो बांसिन गोदै जायो बेयाव एमाव नांगौ ओ नांगो न बेयावबो औ औ बेयाव बे एमावखो होनानै बिदिनो ओ बियोहाय जखाया एसे रिसिया गोज्जा गोमो गोथाव जायो आरो बांसिन बियो बेसे सेनाबो गोसा इसे
औ माने बांसिन ओ बांसिन बांसिन गोजाम जाहोलां माने बोसोर बार बारनायजों खोथा जायो आरो बिराद दामाबो बिनिया एसे बारायलाङो आरो औ औ
ओ सङो आरो जखायखौ संग्रोनानै जोङो एमाव लगायनानै जखाय संनानै माइ रं बायना लाना फैनानै बिदिनो सेरेबखौबो जोङो मोनथाम खान्था बा माबा दै मोनसे ओमफ्राय सेरेब गग्रा मोनसे बिदिनो जोङो मोनथिखायो बयबो सेरेबखौ मादि खावो अ जोंनिया बर' होनोब्ला सेरेबखौबो ओ मोनसे सिनाय जानाय नांगौ मोनसे मुवा ओ जायखौ जोङो कास माबाफोर औ जोङो कास जियानो जा माबा मोनसे जाबाथाय जों बेखौ जोंनो बेखौ नांथारगो आरो
उम
बियो जोंनि थाखाय ओ मोजांबो नङा थेवबो जों बेखौ गारनोबो हाया बिदि माने अ जा बुस्थुखौ जोङो गारनो बो हाया आरो मोजांबो नङा बियो जोंनि ओनसोलावहाय औ अ
ओं बुंनो हागोन नोंथाङा बुंग्रोननो हा
औ औ बिदिनो जोङो बेखौ अ हायोबा एसे नियमित खालामनांगौ बाहायनांगौ आरो बेखौ लोंनानै अ दानि जुगाव बांसिन नानो सेंग्रा सिख्ला गथफोरखौबो जोङो गाज्रि जानाय नुनो मोनो अ बिखौ जियानो जा बेखौ थ फेग्रा मुवा नालाय ओ फेग्रा मुवानि गेजेराव अ बेबो मोनसे आरो ओ दानिया गोबां बुस्थु ओंखारदों बे बियार लाल बेफोरबो जखाय सेरेबनि बायदि एसेबाबो जोंनि खर'आव नांनानै एसेबाबो फैयो बेफोर जाबाय ड्राग्स एडिक्टेड दानिया बेफोर बेफोरनि थाखायबो जोंनि समाज दा ओ हामा जालांनो हागौ बेनि सोमोन्दैबो नों नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन गोनदांं ना
औ हागोन ओ जोंनि गोदो गोदायनि बर' सुबुं होनोब्लाथ' जोंनि बर'नि ओ बर'फोरा गुबैयै आबादारि बा आबाद मावनानै जायो जोबोर खस्थ'यै दा बे बे जिलायाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बा बर' हौवा फोरा मा खा खालामोन बै समाव जोबोद आबाद मावोब्ला बिसोरो मेंनायखौ मेंगा होनो थाखायसो बैफोर निसा बे सेरेबफोरखौ बा ओ जखायफोर बाहायनाय जायोमोन आरो गोदोहाय बेखौ माने बेखौ बेखौ लोंदोंबाथाय माने गाव सोरनि सानाय सुनाय खौ औ औ फ्रि औ बेखौ औ बावगारनो थाखाय बा स्रां मोननो थाखाय लोंनानै माने उन्दुनानै थायोमोन आरो जाहाथ जेबो थाल मोना अखनायै बिसोरो खामानियाव थांफाफिन नो हायो बेनि थाखाय नाथाय आथिखालनि नि जुगाव खायफा खायफा माने बुजियैफोरा बा मिन्थिस्लाबैयाव गथ'फोरा बेफोरखौ ओ माने बाहायनो लादों नाथाय बियो जोबोरैनो गाज्रि बेखौ बाहायनां ओ नांगौ समाव जेब्ला नोंहा बैसो मोनसे थायो बेफोरखौ लानायनि बे बैसो मोनसे नोङो इसे एनै बाहायनाया बियो जेबो नङा आरो
औ नों नोंथां जोंनि समाबो जाबायमोन नोंथांजों राय रायज्लायनानै आङो गोजोननाय मोन मोनबाय नों नोंथांनिफ्राय आङो माखासे खोथा मोनथिनो मोनबाय औ बिदिब्ला जोंनि कलखौ दोनथ' जासि सिगोन नामा नोंथां
औ औ दोनथ' जासिगोन दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय
औ दे